हेलौ नोंथां।
औ नोंथां खोनादों।
खोनादों औ मा खालामदों
ओरैनो जिरायनानै दङनो
अ नोंथाङा फ्रि ना?
औ बिदिब्ला जों टपिकनि सायाव फैनोसै ओ दा जोङो औ सल' सल'नि बाथ सल'नि सो सोमोन्दै बुंनि ना एसे
ओं आं बुं दे होदो नोंथाङा।
औ-औ बे सल'आ माने बारा गोलावबो जाया एसे गुसुंआनो। औ माने औ आगोलसो जोंनो खोन्थासोयोमोन माने सल'बाथा बिदि नाथाय दाथ' रावबो खोन्थालानो खा नङा होमबा नोंथां आगोलसो आबौ आबैमोना लानानै बिदिनो सेथ्लायाव सेथ्लायाव सल' बाथा खोन्थायोमोन आरो बिदिनो। दाथ' आरो गैयानोखा थेवबो जों जा एसे दोम रोंगौ बेखौ खोनथानोसै आरो ना औ बिदिनो लाव खार आरो मोसौ गुमग्राखो लावखार बुङो बिदिनो लावखार आरो मोसौनि आरो ना आंनि सल'आ। औ बिदिनो सानसेखालि औ। लावखारा बिदिनो मोसौ बा गावनि बोरमा बिदिखौ सानफ्रोमबो माने हाजोआव बिदिनो गुमनो थांबाय थायो आरो ना बिदिनो।
सानफ्रोमबो बिदिनो गुमनो थांबाय थायो। मोसौ बा बिनि मोसौबो दं बोरमाबो दं बिदिनो लावखारा गुमनो थांबाय थायो। औ बिदि ओ बे-बे हाजोआव मालाबा सम-सम माने मोसा ओंखारो आरो।
अ।
औ। अ बिदिनो मोसा ओंखारो सम-सम सानफ्रोमबो बिदिनो थाङो। बिदिनो सानसेखालि ओ माने बि लावखारा सानबाय आङो दिनै गामिनि मानसि फोरखौ माने ओ जंखायगोन बा एदावगोन सियालनि गाबफ्लानानै इदि होननानै बियो सानबाय आरोना लावखारा ओमफाय बिदिनो स बियो गाबबाय सियालनि गाबलाय मोसानि गाबलाय बिदिनो गाबबाय गाबनानै ओमफ्राय ओ रायजोफ्राथ' बिदिनो आंनि बोरमाखौ जाजोब्बाय बिदि होननानै बियो गाब्बाय माने ओ-ओरैनो रायजोफोरखौ जंखायदों आरोना। ओमफ्राय रायजोफ्रा बिदिनो सोरबाबा गन सोरबाबा बिदिनो ओ सेखा माबा माबि लानानै माने खारबोजोबबाय आरो ना माबा मोनसे जायोब्लाथ' बिदिनो सोरबा सोरनि आखायाव मा दं बिदिनो हासिब सासिबबो लानाबो लानानै खारबोफैनाय जाखाया होमबा नोंथां औ बिद दिनो जाजोब्बाय होननानै औ जाखायो बिदि ओमफाय बिदिनो लानानै फैबाय ओमफाय बियो बुंबाय आं ओरैनोसो जंखायदोसो नोंसोरखो मा जायो होननानै होनना बुंबाय बियो ओमफाय रायजोफोराथ' बेखौ रागा जोंबाय जोंखौ मानो बिदि थगायनाय जों बेसे गिनानै बिदि खारबोदों माबा जोंनि खामानि मावनायानो बिदि बिदि थाबाय बिदि होननानै बुंबाय आरोना ओमफाय बिदि बुंनायाव ओमफाय बेयो आं नोसोर खो जंखायदोंसों ओरैनो नोंसोर मा जायो बिदि होननानै ओमफाय बिसोरो माने थांफिन थांबाय आरो ना थांनानै ओमफाय बिदिनो सानफ्रोमबो बिदिनो गुमबाय थायो मोसौखौ लावखारा ओ गुमनो सानसेखालि बिदिनो ओ मोसाया फैनानै माने बिनि मा मोस माबाबोखौ मा होनो बोरमा बा बिनि मोसौखौ माने जाजोब मारबाय लावखारनि मोसौखौ जाजोबमारबाय औ जाजोबनायाव ओमफाय बियो आरो गाख्रबबाय माने रायजोफोरखौ आंनि मोसौ मोसौ बोरमाखौ जाजोबना थांबाय मोसाया होनना गाख्रबबाय नाथाय बेयाव रायजोफ्रा फैयासै मानोना बियो सानसे थगायखांखांबाय नालाय बेखायनो दिनैबो माने थगायगोन होननानै ओ थगायगोन होननानै बिनि खाथियाव फैयासै आरो ना। ओमफफ्राय बिदिनो बिनि मोसौ मोसौ बा बोरमाखो बिदिनो जाजोब्बाय
उम
बिदि जाजोबना थांबाय थांनानै बियो मोना मोना थांबाय आरो ना थांनानै रायजो खौनो खोन्थाबाय गावनि जानाय जाथायाइखौ आंनिखौ बिदि मा जाजोबना थांबाय नोंजों मानो थांदो बिदि बिदिनो बुंबाय ओमफफ्राय नोंसोर नोंथ' आंखौ नोंसोरथ' जोंखौ थगायदोंमोन ना सानसे ओमफफ्राय बिनिखायनो थाङासै बिदि होनना बुंबाय आरोना ओमाय बिनि बेनि मोसौ बा बोरमाखौ गासैखौबो जाजोब्बाय औ औ सलाबोन जोबबाय माने बे सल'निफ्राय आं बेखौ नो मिथि दोंदे माने म मानसिया मालाबाबो थगायनो नाङा बा जंखायनो नाङा हो बिदि जंखायोब्ला आरो नेक्स्ट बाराव मोनफिननो गोब्राबखा नङा होमबा नोंथां? माने औ बेफोरबायदि थगायनायाबाथ' धेमालि जाखायाना बिदा नाय थगायामोनब्ला बिनियाव थांगौमोन बि थगायनो हायसो बि थाङासै बेनिखायनो थगायनो नाङा आरो ना सब- सब बाथ्रायानो माने धेमालि जाया आरो
ओमफ्राय ओं ओं ओं
औ नोंथाङाबो एसे मोनसे बुंनानै होदो औ
जों नोंथाङा बुं म बेखौनोथिनानैे जोङ जाखिजाया टाइमाव माने सुबुंफोरखौ थगायनो नाङा बा द जों गोनायनानै
औ
जाजोबनो हानाय नङाम औ सोलोंथाइ जोङो मोनो आरो नोंथाङा बुंलांनाय सल'निफ्राय। ओमफ्राय बेबायदिनो सल'फोर होननानै बुङोब्ला ओ नंगौ नङा नंगौ नङा आङो बारा एसबां माने सल' आंस मिथिया आरो ना माने गोदोयो आंनि बिफानिफ्राय बे सल'खौ खोनानानै मोनदोंमोन। ओमफ्राय बे सल'आ लेखाफोराव दङ नामा? आं मिथिया आर ना लेखाफोराव दंबो जानो हागौ बा गैयाबो जानो हागौ?